हेलौ औ नोंथां औ नोंथां नोंथांजों माने आं बिफां-लाइफां फिथाइ-सामथायाइनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ साव-सावरायजायो नोंथाङा एसे बुंग्रोनाय सुं
अ मा होनना बुङो जों दा बो -थोरनि बिफां-लाइफां एबा फिथा-सामथायनि बागै सावरायनो थाङोब्ला दा जोंना दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोर होनना बुंङोबा दैज्लां बोथोराव जोंना बांसिन फिथाइ-सामथायाइया जायो बुखल फिथायखौ सिनाय नोंथांङा बुखल फिथाइ बेनिफ्राय लिसु लिथुखु खान्थाल थाइजौ बेफोरो दा दैज्लां बोथोराव जायो आरो जायोबा दा आमथि समाव आमथि समाव माने बेफोर फिथाइया माने जाथावना जायो आरो जायोब्ला दा थाइजौ फिथाइ होनना बुंबाथ' सिनाय हायो थाइजौखो जोंनि ओ माने सारा इण्डियाआवनो जायो थायजौखो थायजौखौ फानोबो फाननानै गोबां रां खामायो गोबां सुबुङानो मा थाइजौनि बेफार खालामो थाइजौखौ मा जि जायगायाव माने थाइजौनि आबाद बानायो बे आबाद बानायनाय जायगानिफ्राय बे फारिफोरा लांनानै मा टाउन सहरफोराव फाननानै मा गोबां रां खामायो आरो थिग बेफोरबायाददिनो मा लिसु लिसु फिथाइ लिसु फिथाइ बेफोरखौ मा दा बे समाव मा ओ बाजारफोराव मा ओ बेफारिफोरा फानदों बा न'खरनि सुबुंफोरा मा जायनाव एसेबां बारा दङ बा जानाय जानायनि अनगायैबो मा गोबां फिथाइ सामथायाइ दङ बिसोरो मा दा फानगासिनो दोङो आरो दा लोगोसे बेफोर ओ फिथाइ-सामथायाइजों लोगोसे बिफां-लाइफाङाबो मा जोंनि दा माने जोंनि बुहुमाव बुहुमावनो बुंजागोन भारआवनो जा बुहुमावनो जा जोंनि फिथाइ-सामथाइ बा बिफां लाइफाङा जोंनो जोबोद मा गोनांथि दङ ओ मानसिनि बिबाङा जेसेबांनो बांगासिनो दङ बा जोंनि बिफां-लाइफांखौ मा खमाय होगासिनो दङ मानो होनबा सुबुं बांनाय लोगो लोगोनो बिफां लाइफांखौ दानफायनो हमदों टाउन सहराव माने बां टाउन सहराव जोंनिया मा पाहार एरियायाव बांसिन जोंनिया टाउन सहर जायो ओ पाहार एरियायाव बिफां-लाइफाङा बांसिन थायो जायनि थाखाय बाराव मा हाग्रा बंग्रा बा बिफां लाइफांफोर गोदानस्रांनानै मा खालामदों सुबुं माहारिया मा थानो हमदों जायनि थाखाय मा जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों । आरो दुंहावा बारा जादों बेनि थाखाय मा? सुबुंफोरा खस्थ' मोननानै । गोबां मा ओ अलखदाव गोल्लैनो हमदों आरो ' दा बे बाथ्रायाथ' आलादा जाहैबाय लोगोसे जोंना दा बोथोराव बोथोरनि फिथाइ सामथाइ होनना बुङोब्ला जोङो । ओ फिथाइ सामथायाइ होनना बुंङोबा जों मैगं-थाइगंखौबो बुंजायो ओ दा नैबे समाव नैबे समाव आलुनि आबाद मावनाय जाया बा जायाब्ला ओमबानिया आलुनि मा आलुनि बिबाङा गोबां ओ-ओ आलुनि माबाया बेसेना गोबां माने जानो हमदों जायनि थाखाय मा जोंङो ओ आसामावनो जा बा जोंनि गामि एरियायावनो जा मा गोबां आरो । आगोल जोंनि मा आलुनि बिबांफोरखौ आलुनि बेसेनथ मा थाइनै थाइथामावनो जों केजियाव जोंनाव मोनोमोन दा दा नैबे बाजारफोराव सोंना नायोबा नोंथाङा खम मोनगोन जे नैजि रां एक किल'व माने से किल' ग्रामाव नैजि रां गाहाम जादों आरो जायनि थाखाय मानो गोबां उसुबिदा जादों दा गामि एरियाव फिथाइ सामथाया माने बारा अभाब गैया आरो माने मा होनना बुनो गामि एरियायाव माने थाइजौआनो जा बा खान्थालानो जा गोसो जाबानो मोनजायो आरो माबोरै बिदिनो सिलायजों गार गारोसो माने सोरबा जानो । जानो लिंबाबो ओइ जाहानावनो दंसै आमदामि जानोनो हायाखै नालाय गारगारो आरो गोबाङानो बा आंनि बादिब्ला बेफोरफोरखौ गारालाख बिदिनो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ मा खालामनांगौबो मा खालामनानै बे बारिनो हरबा माने गोबां । माने रां खामायनो हायो आरो खिन्थु नैबे जों दा जेरै फिथाइ सामथाइफोरखौ गामियाव थानानै बारा माने बानजायनाय बायदि मोना माने इम्परटेन्ट नङा सानो जोङो । माने जेरै बाहायो खिन्थुों नोगोर सोहोराव जुदि थांगोन ना बेवहाय माने फिथाइ सामथायाइनि । बेसेनखौ जेब्ला सोंना नायगोन नोंथाङा अब्ला बेवहायबो मोनगोन जे थाइसे थाइजौनि दामानो इमान बेसेन होननानै नोंथाङा सानगोन माने बेनिखायनो मा बेफोरो माने गोनांथिखौ माने नोजोराव थाङोब्ला गम मोनो जे बेफोराव बेसेबां थाइसे थाइसे खान्थाल बा थायसे थाइजौनि बेसेना बेसे दं बेखौ जों नोगोराव मिथियो आरोना । फाय जोङो थाइसे खायद'आव खान्थाला गोलैना थाब्लाबो जों गामि एरियायाव थानायफोरा नायफिना आरो बिदि गोलैना दङ आं गोदान जागोन माने गोदान हाननानै जागोन बेफोरबायदि आरो माने इम्परटेन्स साना बेनिखायनो मा जोङो इम्परटेन्स साननांगौ आरो माने इमपरटेन्स । साननायजों लोगोसे मा जोङो नांगौ बायदियै बाहायनांगौ माने बाहायनो हायिखौ माने गुबुननो होनांगौ बा जों फाननांगो बा गुबुननो ओरैनोबो हरजायो फाननानैबो जों मा बेसेन खामायनो हायो आरो ।
औ ।
दा नोंथांनि नोंथांनि जायगायाव बे सामथाय होननानै बुङोबा सरासनफ्रा मा सोलिगासिनो दङ ।
औ जोंनि जायगायाव होनोब्ला बेबायदिनो थाइजौ खान्थाल लिथुकु फुवथ' जोब्बायानोसै । दा जाम गोसोम जामा जाबाय दङ ओमफ्राय आरो बे आनारस बे फोरनो स दङ बेबायदिनो जोङो मोनसे बिफां बा फिथाइखौ जोङो होननो हायो।
हम
जेरैहाय खान्थाल खान्थाला जाहैबाय जोंनिया गोरलै समावबो जोङो ओंख्रि जानो हायो आरो बे जों बेफार फालांगिबो खालामनो हायो गोबां मानसियानो बेफार फालांगि खालामो आरो बेखौ जाथ्रा थायनायखौ । फानहरजोबनानै उननि फिन खेबसेबाव थायनायखौ लाखिफिननो हायो आरो बेयो माने बिखौ खाखांबाथाय आरोबाव फिथाइया माने थायनानै होबावो आरो बेबायदिखौ आंदोङो औ ओ बेखौहाय ओंख्रि बा फाजा बा बेदरफोरजों जानो हायो जोबोद गोथाव जायो खान्थाल जोंना उजि होनो बेखौहाय फिसाखौहाय। बेनिफ्राय उनाव आरो औ खान्थाल बेबायदिनो रायोबाथाय नै दा माइ गायनाय बोथोराव आसारावहाय खान्थाला मोनो। बेखौहाय जायो औ खहाखौ जाखांनायनि उनाव आरो बेनि बेगर खौबो जोङो जायो। गोबां रोखोमै जों बेगरखौ जानो हायो बेबायदिनो दा थास' आथिंनि बोथोर नालाय थास' आथिंफोरखौबो जों जानो हायो। आरो जोङो बाथोनबो जानो हायो आरो गाव गोजाबो जों एवनानै जानो हायो आरो औ बेबायदिनो जों गोरलैनिफ्राय रानायसिम बेखौ जानो हायो आरो आरोबाव जोङो बेखौहाय गोरलैयावबो बेफार फालांगि खालामनो हाबाय देरनानैबो हाबाय आरो बेनि बेगराबो आरोबाव बेसेन गोसासिन आरो बिनि बेगरजोंहाय गोबाव सम जानांगौ आरो गोबां बोसोर दोननाय जानांगौ माबेबा माबेबा बेरामा बे खान्थाल बेगर हामो होननानै खोनादों आरो माने मानसि फोरा बेबायदि नागिरनाय नुदों आरो गोजान जायगानिफ्राय फैनायखौ। नुनो मोनदों आरो नायागिरनायखौहाय बेबायदिनो जोङो औ। आसामनि बाहेरायाव जोङो थोबाथाय जों नुनो मोनो गुबुन जायगाफोरावहाय थाइजौ जोङो बागान खालामनायखौहाय थारैनो जोबोद मोनसे थां हाबा बियो जोङो जोङो साननोनो हाया जे जोंनि बे आसामाव थायोबा बेफोरबो मोनसे बागान जायो होननानै आरो गुबुन जायगा ओरैबायदि माने बिफांखौहाय बेबायदि बागान खालामना दोनो गावजों लोगोसे गुबुनखौबो बेयाव मुखुब खालामनाय गाव मा होनो ओ लाइफ दानायाव बा जिउ संसार खुंनायाव मा होनो रांखावरियाव हेफाजाब होनो हानायखौ आङो नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेरैहाय जोंनि समाजावहाय सोलि गय फाथिखौ जोङो होननो हायो।
नंगौ।
औ गय फिथाइया दा मोनजोब्बाय मोननानै सोरहाबा हानबाय सोरहाबा दाबो दंबावो बेबायदि आरो औ बेनि उनावबो आरो नै दा आसार समाव गयआ बिबार बारबावबाय आरो बे जेब्ला दा माइ गायनाया जोंनिया खाथियावहाय जाहैगोन हेलाबा बेहाय जोंनिया ओ
औ
जोङो होजेनगोन आरो बाउजेनगोन बेनिफ्रायनो जोङो गयखौहाय जाजेनो आरो नै दा बारबाय थानाय गयखौ आरो।
नंगौ नंगौ दा नोङो गामिनि न'खर हिसाबै जोंनो प्रयजना जोंनो एकदम बिफां लाइ संग्रयजन होनना बुङो जोङो गय बिफां थालिर बिफां बा जों लाइफां हिसाबै जों फाथै बा नारेंखल बिफां एकदम माने गोनांथिथार आरो मानो होनबा जोंना नारेंखल बिफाङा जोंनयाव जुदि न'खराव थायोब्लाना बे माने नारेंखल ओरैबायदि बानजायनाय मोनसे जों फुजा होनायानो जा बा जोङो फाननायानो जों गोबां बेसेन खामायनो हायो आरो माने ओ जोंनो नारेंखल बिफां बा गय बिफांखौ जोंनो एकदम नांथारगो आरो माने गोनांथिथार आरो माने ओमफ्राय लोगोसे गय फां खान्थाल बिफां जों गामि एरियायाव थानाय हिसाबै जोङो बेफोरखौ मा नांथारगो। गोबाङानो मा बिफां लाइफांखौ दानफायसो बारा खालामदों मानो होनबा न' बां लुनाया बारा जादों नाथाय जोंनिया जुदि न'खराव गामि एरिया हिसाबै जोङो जुदि थायोब्ला ओ गासैबो जुदि बिफां लाइफाङा थायोब्ला न'खराव फैसा रां रुफायाबो एसे सेभ जाबाय बायनानै लानांला। फिथाइ सामथाइखौ बा जोङो ओ मा होनो गुबुननो फाननोबो हाबाय बेनिखायनो मा जोंनो जाखिनि नांगौ माने न'खराव माने गामि एरिया हिसाबै जोङो बेखिनिखौ जोङो लाखिथारनांगौ आरो गय बिफां गैयाब्ला गय बिफां गायथारनांगौ आरो नारेंखल बिफां गैयाबा नारेंखलखौ गायथारनांगौ गय बिफां देरनो था खाय जोङो बारा सम नाङा खोब बेसे जोङो दाइन बोसोर सम बा जि बोसोर सम नेयोब्लानो बे गय बिफाङा फिथाइ थायो आरो बा नारेंखल बिफाङआो जोंनो खोब बेसे बारा सम नाङा जोंनो खोब बिसि जि बोसोर समखौ हमना दोननो हायो आरो बे जि बोसोरनि उनावनो बे नारेंखल बिफाङा खनसे फिथाइ थाइदोबा माने बे थाइबायानो थासिगोन जेब्लाबो थाइबाय थासिगोन। बेनि गेजेरजों गोबां माने रां खामायनो हायो आरो, लोगोसे जोङो मा फाथै जों लाइफां हिसाबै जों फाथै होनना बुङोब्ला जों फाथैखौ जोङो मान बावनायानो जा फुजा होनायानो जा जानायावनो जा गासिबो जोङो मा बाहायनो हायो लोगोसे गोबां माने फाननानै जोङो मुलाम्फा खालामनो हायो आरो। अ समा जाबाय नोंथां। दे होमबा दोनथ' लायसै ना नोंथां दे।